खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनाबाय नोंथां औ
अ नोंथाङा दसे सम फ्रि नामा
औ फ्रि नोंथां औ मा टपिकनि सायाव सालाय नोंथां
अ आङो नोंथांजों नैबेखौनो सावरायनो सानदों जे हाथाय बाजार आथिखालनि हाथाय बाजार आरो गोदोनि हाथाय बाजार बिनिफ्रायहाय जोंहा हाथाय बाजारावहाय मा मा मोन नैबे सोमोन्दै नोंथाङा एसे खिथानो हागोन नामा
औ नंगौ नंगौ नोंथां दानि हाथाइ आरो गोदोनि हाथाय गोबां ओ जेनेबा फाराग दङ दानि हाथाय होनानै औ गोदोनि हाथायथ' जों गोदो जों जेरैहाय जेनेबाथ' जों गोबां रोखोमनि नांगौ मुवा एबा गाननाय जोमनायफोरखौ जोङो मोनामोन जोङो
औ
औ दाथ' गोबां बिदिनो दखाननि बिबाङाबो दखाननि बिबांफोराबो बांबाय
औ
औ आरो बिदिनो हााइाव जोङो गोबां रोखोमनि मुवा जेरै गावनि नांगौ गाननाय जोमनाय मुवा मोननाय जायो
औ
जेरैहाय न'नि गोनांथि नांगौ बेसाद मुवाफोर जेरैहाय दालि संख्रि सिनि बिदिनो गोबां आलु
औ
औ जानाय लोंनाय मुवा बिदिनो फिथाइ सामथाइ पेल आांगुर बिदिनो ओमफ्राय आरो आरो जानाय बिदिनो गाननाय जोमनायनि बेलायाव जेरै बुंनो थाङोबा गावनि ड्रेस सला गस्ला लंपेन्ट आरो आइजो आइजोफोरनि बेलायाव नायोबा जेरै दख'ना फालि ब्लाउस बिदिनो गोबां रोखोमनि मुवा बाजाराव मोननाय जायो आरो
औ
औ। नोंथां औ नोंथाङा एसे
नंगौ नोंथां बुंनाय बायदिनो हाथाय बाजार होननानै बुङोब्ला जोंहा। हाथथाय बाजारावहाय बायग्रा आरो फानग्रा। बे सानै गोनांथि जानाय मानसिफ्रा फैयो ओ गोदोनि हाथाइ आरो दानि हाथाइ गोबां सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनबाय ओ गोदोआवहाय जोंहा हाथाय दंमोनब्लाबो आंनि खोनानायावबा जोङो। माखासे सर्सनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला ह हााथथाय होननानै बुङोब्ला हाथायाव जोङो माने। रांनि सोलाय मुवा बेसाद बेबायदि मोनोमोन होननानै आं मिथिया आरो।
माने जोङो गावनि माने फानहैनो गोनां मुवा बेसादफोरखौ लांनानै बै गुबुननिफ्रायबो। सोलायनानै बे मुवाजों मुवा सोलायलायोमोन होननानै आं मिथियो आरो। जायखौ बाटार सिस्टेम होननानैबो बुङो। जेनेबा मुवाजों मुवा सोलायलायनाय बे
नंगौ
माने मुवाजों मुवा सोलायलायनाय नालाय नोंनि गोनांथिजों आंनि गोनांथिजों। गोरोबलायनो एबा नागिरनायावहाय गोबां सम लायोमोन खोमा होननानै आं सानो। नाथाय आथिखालावहाय जोंहा। रांजोंनो गासैबो जाजोबो जोङो। रांनि सोलाय गासिबो मुवाखौनो लोगो लोगो मोनबोयो जोंहा नागिरबाय थानांगौनि माबा गैया आरो। नागिरबाय थानांगौ गैया जोङो जोंनो जेन'बा। हाथायाव जोंनो मा नांगौ जायो जों बेखौनो मोनो हाथायाव जोङो मा मा मोनो होननानै बुङोब्ला ओरैनो जोङो जानाय लोंनायनि बेलायाव मैगं थाइगं जेरैहाय। जोंनि सानफ्रामबोनि जानाय लाव, फान्थाव, आलु दालि बिदिनो सयाबिन गासिबो रोखोम रोखोमनि जानायखौनो मोननो हायो आरो ओमफ्राय बिनिफ्राय। जानाय लोंनाय नुब्ला मेथाइ सौरायाइफ्राबो गोलैयो बेवहाय जोङो। जिलाफि नेमखि बायदि रोखोमनि जानाय लोंनाय। बादाम आरो फिथाइ सामथायाइ आफपेल आंगुर बिदि नोंथां बुंनाय बायदिनो थालिर जोङो बेफोर गासिबो। खौबो मोननो हायो आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा गाननाय जोमनायनि बेलायावहाय हौवाफोरनि हिन्जावफोरनि। गथ'फोरनि गोजां बोथोरनि गोलोम बोथोर बोथोरनि जों गासैबो गाननाय जोमनायखौनो हाथाय बाजारावहाय। मोननो हायो जेरै गोजां बोथोरनि गाननाय जोमनाय होनोब्ला टफि सुवइटार मुजा बिनिफ्राय कम्बल। उलसि बेफोरबायदि रोखोमनि जिफोरखौ मोनो आरो। गरम बोथोरनि बिदिनो गन्जि बायदिसिना गुसु गुसु जिफोर आरो ओं अखायाव अखानिफ्राय बारग'नो थाखाय जोङो साथा गासैबो रोखोमनि माने जोंनि जिउ खांनायाव नांगौ जानाय मुवा -बेसाद, गाननाय- जोमनाय, जानाय- लोंनाय, दैलि लाइबाव नांगौ जानायखौनो मोनजोबो आरो हाथाय बाजारावहाय बिनिफ्राय जोङो हाथाय बाजाराव जोङो बायनो थाखायल' फैया एबा ओ फाननो थाखायल' फैया जोङो ओ मा खालामनो हायो जोंनि न'खरावहाय फाननो गोनां ओ जिफोर मैगं थाइगं आनो होन बा गावनि आखाइजों दिहुनन्नाय बायदिसिना मा होनगोन बेखौ जाग्रा मेथाइ सौराइफोर नों जि रोंगौ बेखौ जोङो हाथायावहाय गला होफैनानै जेरै साहा गला बिदिनो मेथाइ गला बायदि रोखोमनि नों मा रोंगौ बेफोरखौ दिहुननानै जोङो बै जायगायाव फानफैनो हायो आरो। जेन'बा जोंनि आखाइजों दानाय जि -जोमानो होन बेफोरखौबो जोङो दानानै ओ न'आव जिबायदि बायग्रा कास्ट'मार मोनो बेनिख्रुइ जोङो हाथाय बाजाराव ओ बांसिन सुबुंफोरनि होंगो दोंगो जायो नालाय बेवहाय बायग्रा आरो आरो फानग्राजोंहाय मोनसे दोहौ बायदि जायो बेयावहाय जोङो जोंनि फाननो गोनां मुवाफोरखौ फाननानैहाय रां आरजिनानै बे रांखौ जोङो माखासे न'खर सालायनाय बा जोंनि नांगौ जानाय मुवाफोरखौ फिन बायनानै लांफिननो हायो आरो बिदिनो गथ' गथाय फरायहोनाय बा बायदिसिना खामानिफ्राव जोङो बे रांखौ
बाहायनो हायो आरो। बिनिफ्राय आरो नोंथाङा माबाफोर मिथिबावगौ नामा?
औ नंगौ नोंथाङा दानि आगोलाव बुंलांनायफोरा गासैबो सैथो नंगौ। जोङो बाजाराव बिदिनो गोबां रोखोमनि मुवा मोननाय जायो आरो
औ बेनिफ्राय गोदोनि समावहाय जोंहा जेन'बा हाथायाव जोंनि फानफैनो गोनां मुवा बेसादफोरखौ थिखोनानै लाबोनो थाखाय गारि म थर गैयामोन बेवहाय
माबायदि खस्थ' जायोमोन आरो दायो माबायदि गोरलैयै लाबोनो हायो। बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे मिन्थिगौ नामा?
औ नंगौ नोंथां ओ गोदोनि सम होननानै बुङोबा जेरैहाय जोङो जोबाथ' गोदोनि समावहाय जेरै गारि मथरनि बिबाङाबो खममोन जोङो बेबायदिनो जोङो जिखिनि नांगौ समाव जेरैहाय जोङो स्नि बाजियाव मोनहैनो लागायाव जोङो दाइन बाजि गु बाजियावसो मोनहैयोमोन। ओ दानिया आरो गोदोनि बुंनो थांबा दानियाथ' बिदिनो जेरैहाय जोङो मैगं बा एबा जिखुनु बाजाराव थांबाथाय जोङो जोङो गारि गारि मथरजों जेनेबा जोङो दाथ' दङ बेजोंनो जों माने गोख्रोङै जोो थाब मोनहैनाय जायो आरो।
औ।
औ।
माने औ जों माने जेसेबांखिनि माल मुवा बेसाद बेफोर थिखोनानै लांनो जोंहा माने औ एभेलेबेल गारि मथर दङ जाहैबाय आरो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ ओं
ओम जेन'बा सिगाङावथ' जोंहा साइकेलबो गैयामोन ओ औ बे समावहाय माने जोङो जोंनि न'निफ्राय ओ माखासे गिलिर गिलिर फिथाइफोर थायो नङा होमबा फानहैनो जेरैहाय लाव खुमब्रा ओ जोगोनारफोर बेफोरखौ फानहैनो गोनां जायोब्ला जोङो माने ओ फाफ्लियावहाय मा होनगोन बेखौ मनाय दान्दाजों आलायनानै औ बि जि लाङोमोन बा आइजोफ्रा बिखुङाव बानानै लाङोमोन बेवहाय माने जोङो जेसेबां फानहैनो गोनां दङ बेसां खि नि लांनो जेन'बा खुमब्रानि बेलायावनो होनबाय आं बेखौ जोङो बानानै ओ एकस'था फिथाइ बा नैजौ थामजौथा फिथाइखौ जोङो बानानै लांनो हाया बाननानैबो लांनो हाया नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
नाथाय आथिखालावहाय बेखौ जोङो गारिसेयानो जा जेसांखियानो जा जोङो लांनो थाखाय जोंहा गोरलै जाबाय आरो हाथायनि सु सुबिदाया मानो होनोब्ला जोंहा लामा सामानिबो माने जिंगासिनांगौ गैला बबेबा बबेबा लामाया फाक्कानि जाबाय हिसाबै बिनिफ्रायथ' आरो गारि मथर जेरावबो आजिखालि थांखायोयानोसै आरो
नंगौ
गारि थाङै लामाबाबो जोंहा साइकेल दङ बाइक दङ स्कुटि दङ जों बेफोरावबो ओ माखासे बैनि केपासिटि बायदि लाबोनो हायो आरो हाथाय बाजाराव बेनिफ्राय जोङो हाथायनिफ्राय मालफोर बायनानै लांनोबाबो जोंहा इजि जाबाय जेन'बा जोङो सफा सियारफोर बा ओफालेंफोर आलनाफोर लांनो गोनांबाबो जोंहा हाथाइनिफ्राय ओ एभेलेबोेल गारि मथर मोनो आरो थिखोनानै लांनो थाखाय दा ओम गोदोनि समावहाय माने बेफोरखौ थिखांनानै लांनायाहाय नङामोन आरो जोबोद माने
ओम
गोदोनि हाथायखौ आङो गोब्राबमोन होननानै नुहुरो आरो आथिखालनिया माने औ गोरलैनिफ्राय गोरलैसिन जाबोबाय होननानै आं सानो
नंगौ नोंथां
औ बिदिब्ला जोंना समाबो जाहांबाय नामा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय थाबाय
औ उननि उननि समावहाय मोजाङै रायलायनोसै नामा नोंथां
औ नोंथां माब्लाबा लोगो मोनफिनसिगोन
औ जागोन दे नोंथां औ गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम
साबायखर थाबाय दे